हेलौ नोंथां
अ नोंथां
औ
नोंथाङा मा खालामनानै दं?
औ आं जिरायनानै दं मोनाबिलि समनि।
अ
औ नोंथाङालाय?
आंबो
औ औ औ औ औ दा गुबै बाथ्रायाव फैनोसै नामा नोंथां?
नंगौ नोंथां ओ नोंथांजों आङो जे जानाय आदारनि ओ एसे सावरायनो सानदोंमोन
औ औ सावरायजागोन नोंथां थारैनो औ दे बुंदोलाय नोंथां।
ओ नोंथांनावनो सोंग्रोनोसै आङो।
औ औ
ओ नोंथां नोंसोरनि जायगायाव दैज्लां बोथोराव मा मा मैगं थाइगं गायनाय जायो फोरमायनो हागोन नामा?
औ औ थारैनो हागोन दा जोंनि ओनसोलाव गामि ओनसोलाव जोंनियाथ' दा गामि ओनसोल जाहैबाय नालाय नङा होमबा नोंथां औ। दैज्लां बोथोराव आबाद फोथारा दै जों लोमस्राव जोबना थायो। नङा होमबा नोंथां? थिग बेबादिनो ओ दैज्लां बोथोराव आबाद मावनाय होनोब्लाथ' थारैनो माइ आबादानो मख'जाथावसिन। नङा होमबा? दा जोंनि ओनसोलाव औ औ थिग बेबादिनो माइ आबादनि अनगायैबो जोंनि बे ओनसोलाव जेरैहाय जिंखा मैगं, लेस्रा मैगं ओ काख्रेला मैगं बेनि अनगायैबो दङ बिथिं भेन्दि पथल बायदि बायदि रोखोमनि बायदि बायदि मैगं-थाइगं जों गायनो हायो जोंनि ओनसोलाव नङा होमबा नोंथां?
हायो नोंथां
औ औ औ थिग बेबादिनो बै मैगं थाइगंखौ जोङो जों हानायमानि जिबायारि हासार बाहायनानै गायनांगौ जायो नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नोंथां
औ औ जिबियारि हासार बाहायनानै जों बै मैगं-थाइगं गायोब्ला जेराव जोंनि देहाया जेबो जेबो माबा जायै बादि गाज्रि बेमार आजार जायि बादि। जों जिबियारि अरायबो जिबियारि हासार बाहायनानै अरायबो मैगं-थाइगंखौ गायनांगौ होमब्लासो जोंनि देहाया गोग्गो एबा सावस्रि मोजां सावस्रि जानानै थायो नङा होमबा नोंथां?
थारैनो सै
औ औ औ जेरै जिबियारि हासार महरै दङ जोंनाव जेरै न'आवनो फिनाय जिब जुनार जेरै मोसौ बोरमा बायदि बायदिनि खि बायदि बायदिखौ जोङो फेसेवनानै फेसेव हासार एबा जिबियारि हासार महरै जों गावनि न'आवनो बानायनानै दहननो हायो नङा होमबा नोंथां?
हायो
औ औ बैफोर हासारखौनो जों जों जा न'आव गायनाय मैगं-थाइगं बेफोराव होयोब्ला जोंनि मेगना साबसिननिख्रुइ हामसिन साबसिन हामसिन जायो एबा मोजां जाखाङो नङा होमबा नोंथां?
जायो नोंथां
बेनि अनगायैबो जों नुनो मोन मोनबावो जोंनि ओनसोलाव खायसे खायसेया रासायनिक हासार होनानै मैगं थाइगं गायनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा?
नुयो नोंथां बांसिनानो दैज्लां बोथोराव जोङो बेबायदिनो जिंखा प टल आरो खांख्रिखला आरो बेफोर मैगं खौनो गायनाय जायो बांसिनानो
औ नंगौ
थिग बेबादिनो दा गुबै बाथ्राया जाबाय रासायनारि हासार बाहायनानै जों मैगं- थाइगं गायोब्ला जोंनि देहाया बेमार आजारजों सागख्लोबसारनो एसे गोरलै जायो एबा गोरलै मोनो नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नों
औ औ जेरै दासानदि जों नुबोगासिनो मेगन नुयि बेमार आरो खानाय गुफुर जानाय बेमार बिगुर गुस्लायनाय बेमार बायदि बायदि गेदेर उनदै बेमार जों नुबोगासिनो बेफोर बेमारफोरा जाय जोंनि जानाय आदारनि लोगो गेजेरजों जायो जेरै जों मैगं-थाइगंखौ रासायनिक हासार बाहायनानै गायबोनाय जायो नालाय नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नोंथां
फोरनि गेजेरजोंनो सोमजिनाय होननानै आं सानो आरो दा नोंथाङाबो माबाफोर मैगं गोथां मैगं-थाइगंनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा आंनो? हेल' नोंथां
नोंथाङा ओ जेरै ओंख्रि संनायनि बागै मिथिनो लुबैदों नामा?
औ ओंख्रि संनायनि औ औ गोथां ओंख्रि संनायनि बागै मोनथिनोथ' लुबैदों ओ थारैनो आं नोंथांनाव सोंनि ओ माबाखौ मैगं थाइगं होनोब्लाथ' जोंना गोबां रोखोमनि दङ जेरैहाय थास' ओंख्रि खौ थास' बिबारनि ओंख्रिखौ माबादि सङोब्ला थाव साबसिन थावसिन जायो नोंथाङा आंनो फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ थास' बिबार उम थास' थास'खौथ' जोङो था स' बेदरखौबो जायो बिदिनो थास' आथिंखौबो जायो आरो थास' गांखंखौबो जों जायो।
नंगौ नंगौ थारैनो
बेबायदिनो जोङो थास' थास' बिबारखौबो जोङो बेबायदिनो थास' थ' बारनानै थानाय नुबा जों बेखौ खानानै लाबोयो बिनि उनाव जों बेखौ मोजाङै जोङो बेखौ सायनानै लायो बेनि उनाव जोङो अय थास अ बिबारखौथ' जोङो नाफोरजोंबो संनानै जानो हायो जे नाफाम फोरजोंबो जों जायो बेबायदिनो थास'खौ फायनानै मोजाङै सुनानै जोङो बिबायदिनो मथौ होनानै एवनानै मोजाङै एव लानाय जों बेखौ ओ ना गोरानफोरखौ होनो हायो आरो बिदिनो संख्रि मस्ला मस्लि दै बानलु बायदि होननानै बेबायदिनो गो थौ सावनानै जायो आरो नोंथाङा
औ औ औ थारैनो थास' बिबाराथ' जों अमा बेदरजों सङोब्लाथ' थावसिन हामसिनसिन जायो न
जोबोर गोथाव
औ औ औ थारैनो आंनाथ' खबसे बारा हाबलायलाङो औ नंगौ नंगौ थारैनो नंगौ
जेरै जोङो अनला ओंख्रि होनोबा अनला ओंख्रि जोबोद गोथाव जायो आरो नोंथा अनला ओंख्रि संनायनि बागै नोंथाङा मिथि थिनो लुगैदों नामा?
औ औ थारैनो नोंथाङा आंनो खोन्थानो गोसोबा खोन्थाजागोन आं मिनथि
जेरै अनला ओंख्रि होनबाथ' जों आलां जेरै जों माइरं
औ
जों माइरंखौ गिबियावनो सोमनानै दोनग्रोनांगौ बेनि उनाव माइरंआ ब्ला जों बेखौ
औ
बेनि उनाव
औ औ थारैनो
नै दोनफैबा जोङो उलाराव बेखौ देनाय जायो
औ औ
खालामो इनि उनाव जोङो अनलाफोर थ' गोबां जों जायो जेरै ओ मटरजोंबो आलु होनानैबो जों जायो ओ दाव बेद जोंबो जायो आरो औवा मेवाइ होनानैबो जों जायो बेबायदिनो जेरै जों दाउ बेदरजों जायोब्ला दाउ बेदरखौ मोजाङै एवफ्रना लायो बेनि उनाव बेहाय मस्ला मस्लि बे बानलु संख्रि होयो बेनि उनाव जोने दै होयो दै होनानै ओ‌‌ दैया मोजाङै गोदौबा जोङो बे अनला देनाय बेखौ खौ होयो आरो अनलाखौ ओ लाथा लाथा जानाय जायो बेबायदिनो खारै अनला ओंख्रि संनायाव जोङो खारैबो बाहायनाय जायो
औ औ नंगौ
ओ‌ नोंथाङाबो बेबायदि संनानै जायै जानांगौ
औ जायो थारैनो आंथ' गोबां संनानै जायो आरो जोंनि ओनसोलाव संनानै जाबोनाय नुयो आरो मोनसे दाथ' दैज्लां बोथोर नङा होमबा नोंथां?
नंगौ
दैज्लां बोथोरनि सान्दुं दुंनायजों सानजौफु समाव नाजों मैथाजों संबाथ' बेसेबां गोथाव जायो नङा होमबा नोंथां?
जायो ओ बांसिनानो जोङो मैथाखौ नाजों जायो।
बे मैथाखौ नोंथांमोननि ओनसोलाव न'आवनो गायनानै जायोना ना हाथाय बाजारनिफ्राय बायनानै जायो?
जोङो मैथा खोथ' बिदिनो जों न'आव गैयि न'आव बे समावबो जोङो बाजारनिफ्राय बाहाय बिदिनो जोङो बायनानै लाबोनानै जायो आरो न'आवबो फोनाय जायो बिदिनो खदालफोरजों जावग्लिनानै जोङो फिथाखौ फोनानै जायो
दा नोंथांनियाव मोनसे आं सोंथि सोंबावनि नङा होमबा? हेल' औ औ जोंनावथ' जों गामि ओनसोलाव नुनो मोनो न'आवनो लाइ लाफा फालां गुथा बायदिखौ फोनाय नुयो बेखौ माबादि फैयो नोंथाङा खोन्थानो हागोन ना?
जोङो ओ बेगर बे खौ जोङो बेबायदिनो बेगरनिफ्राय मोनो जोंनि बेगरखौ जोङो
औ नंगौ औ फोयो औ
बेबायदिनो जोङो
औ
लाइ लाफा बेफोरखौबो जोङो
औ नंगौ नंगौ औ औ थारैनो नंगौ सैथो दा नोंथां लाइ लाफाखौ जों माबाददि संनानै जायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना
लाइ लाफाखौथ' जोङो ओरैनो ओ एवनानैबो जायो आरो आरो जोङो बेखौ दै होनानै रोसि बानायनाबो
औ मैद्रु जायखौ मैद्रु होनो औ औ नंगौ नंगौ सैथो दा नोंथांमोननिजों ओरैनो खाथि खालायाव ओरैनो गेदेर गेदेर मैगं थाइगं गायनायनि बागान दङ नामा
औ दङ जेरै ओ जिंखा पथल खाख्रेल बेफोरखौ गायनाय जायो
औ नोंथाङा ओरैनो मा जा मा मैगंखौ जानानै साब सिन मोनो
आङोथ' अनलाजों दाउखौनो साबसिन मोनो नोंथां
गोजोननाय
ओ नोंथां जोंना समावबो जाबाय बिदिब्ला दिनैयो दोनथ'नसै नोंथांजों सावरायनो मोना जोबोद गोजोननाय मोनबाय दे बिदिब्ला नोंथां